औ खोनादों।
खोनादों।
औ मा खालामदों नोंथां?
आंथ' दङ'
ओ ओमफ्रायो जाखांबायमोनना नोंथां?
औ जानायालाय जाथ'वाखैमोनलै नोंथां। अ नोंथाङा आंनो माने कल हरना जोबोद मोजां खालामदों आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो सोंनो सानबाय थादोंमोन।
औ औ दे दे नोंथां सोंलाय सोंनो हागोन आं दायो माने ओरैनोसो दंखायो।
गोदोनि गेलेबोनाय गिला गेलेबोनाय माने गेलेनाय होनो बेयो बोरै माने सोमजिदोंमोन बोरै गेलेयो नोंथाङा खोन्थाहरनो हागोन नामा आंनो?
औ नोंथां आं बेखौहाय माने एसे ओ बिदिनो आबै आबौमोननिफ्राय एसे खोनादोंमोन आरो ना नोंथां। औ जेनबा आं दा जेनेबा एसे खोनादोंमोन ओमफ्राय आरो एसे बिजाबफोरावबो फरायनो मोनबोदोंमोन ओमफाय आं दा माने ओ बोरै गेलेयोमोन आंथ' बेखौ नुवाखै नोंथां, ओमफाय बोरै सोमजिदोंमोन आं बेखौ एसे मोनथियो आरोना नोंथां बे मोनसे माने सल'फोर बे माने मोनसे सल'फोर बायदि सो आरोना नोंथां नोंगौबो नोङाबो। ओमफाय दा आं माने बेखौनो खोन्थानोसै नोंथांनो जाहाथे बे माने गोदोनि मोनसे खुगा सल'फोर बायदि माने नोंगौबो जानो हानाय नङाबो जानो हानाय आर ना नोंथां। औ दा ओमफ्राय बेखौनो माने औ दे होनबा आं नोंथांनो खोन्थानोसै ना नोंथां?
औ दे।
माने ओ बिदिनो ओ मोनसे गामियावहाय माने ओ सासे बोराय बुरै थायोमोन आरोना नोंथां खोनानाय बायदिबा माने औ माने बेयावहाय माने ओ बुंदोंमोन माने बोराय बुरैया माने ओ बिदिनो माबा ओ रावबो माने फिसाला फिसाजो गैयामोन होननाय खोनादोंमोन माने। खोनादोंना? औ ओमफाय माने गैयामोन बिदिनो माने बुरियाहाय माने बिनो इसोरनावहाय माने आरज गाबनानै माने सासे बिदिनो फिसाला माने फिसा हौवा बियै बियै मोनदोंमोन आरो ना नोंथां।
औ औ
औ ओमफ्राय बिदिनो माने ओ मोनबाय मोननायनि उनाव बे ग थ'नि नामखौहाय माने बिदिनो माने ओ मा नाम दोनदोंमोनथाय आं बांद्राय गोसोआव गैला मोनसे नामखौ गोसोआव दं आं गिला स्रोन बिर बुंनाय नामखौ गोसोआव दं आरोना आं नोंथां माने ओ बिदि बे सेंग्रायानो माने ओ बे गथ'आनो माने बर'नि बर'फोरनि गेजेरावनो गिलाखौ सोमजिहोदोंमोन आरोना ओ जेनबा बेयो ओ बिदिनो माने बिफाखौहाय माने हाजोआवहाय माने गिला फिथाइ लायनो खोनथाला योमोन माने खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
बिफाया माने फिसालानि थाखाय गिला फिथाइ लायना होफैनाय ओमफ्रायो बिदिनो बे फिसालायावनो माने गिला गेलेनायाव माने जोबोद एक्सपार्टमोन आरोना नोंथां। बर'फोरनि मादाव उमफ्राय सान से खालि माने बियो गिला गेलेबाय थानाय समाव माने गिला फिथिखौ बुहरनानै मा ने बिदिनो सातथाला हाजो बारहो हरदोंमोन बिदि होनलायनाय खन्थायोमोन आरोना नोंथां
औ
औ ओमफ्राय बिदि सातथाला हाजो बारहो हरलायनानै जेनेबा ओ आसागि बैसागिनि खुन्दुं सोंनायखौ थबस्र' बस'हैलायनाय बेफोरबायदि ओ सल'फोर बायदि दं आरो ना नोंथां ओमफ्राय बिदिनो माने औ औ
ओ गिला गेलेनायखौ आं माने जोबोद माने बिनि बागै माने मोनथिनो दं आरो माने गिलाखौ माने जोङो बै गिला फिथाइखौ सोर सोर फिदिङो नामा ना बोरै एसे खोन्थाहरबावलाय
बेखौथ' आङो मोनथिया नोंथां खिन्थु ओ आंनि बायदिबा बे गिलाखौहाय माने फिथाइखौहायनो माने गन मोनसे गोलाव लानानै माने बा गावनो मिलायनाय गन लानानै माने बुयोमोन आरोना नोंथां सोर बिसि गोसा हायो बेफोरबायदि बुनाय मोनदां नोंदा
माने बेसेबां गोजा गोजानसिन बुनो हायो अ होमबा आं मिथिबाय बे गेमखौ
औ माने आं नुफेराखैबो खिनथु खोनादोंसो आङो।
औ माने गुबुन जायगायाव गोबाङानो गेलेयो आरोना माने मोनसे जिहेथु गिला बेयो माने मोनसे फिसा गुन जायो। जिहेथु रुथि नाग्रा बेलन थायोना बेबायदि जायो आरो माने फिसा ओमफ्राय मोनसे
दा बियो निउ जेनेरेसननि जानो हागौ ना नोंथां?
खोनादों बे गोरा गनजों माने बेखौ बुगदाव होनानै फास्ताव हायाव दोननानै बुगदाव हरनानै गोजान जायगासिम बुगार हरो आरो ना
औ औ औ औ बे ओ बे खौ आं एसे नुदों खिनथु आं माने ओ बै बिजाबफोराव मोननायखौहाय नायोब्ला माने एसे बेलेग बेलेग मोनो माने दा ओ बिजाबाव बुंनाय माने गिला फिथाइ ओमफ्राय अरिलियाव माने नायोबा माने बिदिनो दाननाय माने बे रुति नुग्रा नाग्रा बायदि होनदोंमोना दा बेफोरबायदि माने बेखौ आं नुदों ओमफाय माने आं सानदों माने हैत खेलायासो बेलेग बेलेग ना टेकनिकासो बेलेग बेलेग ना माबायासो दासो बेलेग बेलेग जाखो बेफोरबायदि सानदोंमोन आरोना नोंथां
अ बेबायदिनो जागोन बायदिमोनदों आं जोङो जाय बुसथुखौ माने जेरै नुदों बेबायदिनो जागोन।
मोन ना दानि समाव बेलेग जाखो बेखौ माने हमनो हाला आरो नोंथां
औ आं माने दिनै मोनथिबाय आरोना गिला खेलाखौ बोरै गेलेयो
ओमफ्रायो ओ नोंथांनावबो आं मोनसे खेलानि बागै सोंनो सानदोंमोन नोंथां औ ओ नोंथां आं माने सोरखि खेला बिनि बागै सोंनो सानदोंमोन आरो ना उनदैयाव इसे गेलेबायमोन खिनथु आं दा गोसोआव गैजोबला माबोरै गेलेनाय जायोमोन दा बेफोर खौ आं माने नोंथाङा मोनथियोबा आंनो एसे खोनथा हरफिनलाय नोंथां
औ औ बेनो औ औ औ औ औ औ औ औ औ
औ औ औ औ औ
औ ओ औ औ
औ
गायोब्ला जोबोद मोजां आरोना जिहेथु सायख'नाय माखासे नेमबो दंमोन मेथाइबो दंलायोमोन आं बेखौ
औ औ औ दे औ दे खनथ'लायनाङा नों दे
औ मेन माबाया जाहैबाय गेलनाय नेमा बेहाय जोंहा जिहेथु ओ हानजानि
औ औ
गाहायखौ सायख'नानै जोङो बै हान्जानि गा बिमा होननानै दोनो
औ
जिहेथु मोननै हान्जायाव मोनसेया फार्स्टआव गेलेग्रोगोन माखासेया ओ मोनसे गुवार जायगायाव माने ओ गोसारनानै थागोन आरोना गोजान गोजान जेरै जोङो ओ माने एगजामपोलाव लानो हायो जोङो बिदिन्थि लानाय जेरै ओ क्रिकेट गेलेयोबा जेरै ओ बल बुग्राया बलखौ बुयोब्ला जों बलखौ हमथानो थाखाय खारो नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां औ
बेबायदिनो बैसोरबो माने बे बिमा गेलेनायाव राजा रानि बे सोरखि गेलेनायाव माने बैसोरबो थायो आरोना खिन्थु बिसोरो बलखौ हमनो थाखाय थाया आं खोन्थालांगासिनो दङ
औ
जिहेथु बिमा बिमाया मोनसे ओ गुवार सोरखियाव गुवार सोरखियाव माने गुवार सोरखिनि गेजेराव मोनसे गन थुयो बे गन थुआबाबो जायो आरोना
जेनेबा सोरखि माने गल मोनसे सिन बोना दोननाय बा एसे हाखरफोर बायदियाव मोन नामा ना नोंथां
अ माने हाखरबायदिबो नांलाया मोनसे माने गुवारसिन माने सोरखि गुवार सोरखिनि माने सिम महर होनानै दोनबानो जायो आरो सोरखिनि जिहेतु गेजेर बाहागो बे गन थुनानै
औ राउड मोनसे माने माबानानै आरोना नोंथां
औ औ बिमाया हमथाना थानांगौ ओमफ्राय जिहेथु बिमानि सानथ्रिफोर बुंनो हायो जोङो सानथ्रिफोरा बिमानि आखाइयाव हमनानै माने ना माने हमनानै गोलाव माने जानानै माने बै सोरखियाव माने गिदिंबाय थानांगौ आरोना गिदिंबाय थानानै जिहेथु गुबुन हान्जानि सुबुंफोरखौ दांनानै जोङो बै गेमनिफ्राय जोङो बाहेरायाव दोनथ'होनो हायो आरोना दांजाबासो आरोना दांजायाबाथ' जेबो नङा गिदिङै गिदिङै गिदिंबाथ' जोंहा खर'आ गिदिङो नालाय बुंनो थाङोबा ओमफ्राय मोनसे थि जायगा माने एसे बुंनो थाङोबा जौ जौसे मिटार बा बाजि मिटार गोजानाव माने बाजि मिटारनि बांसिन बुंनो हायो ओ बे गोजानाव मोनसे जायगा थायो बै जायगाखौ दांहैनांगौ आरोना फार मोनफ्रोमबो दिग थिं दोनहरो आरो ना ओरैबो ओरैबो गोजानाव दांहैनाय ओ जिहेथु गिदिंनाय गिदि गिदिङै सान्थ्रिफ्रा माने खारनानै बै माबाखौ दांहैयोबा देरहागोन खिन्थु दांहैनायनि सिगां बै जायगाखौ दांहैनायनि सिगां जिहेथु गुबुन हान्जानि सानथ्रिफ्रा गुबुन हान्जायावबो सानथ्रि थायो नालाय बै सानथ्रिफ्रा बलखौ हमथानाय बायदि बैसोर खारलांनाय सान्थ्रिफोरखौ दाङोबा बैयो ओ गेमनि माने खेलानिफ्राय बाहेराव जानानै थाथगोन आरोना जिहेथु बिदिनो गिदिङै गिदिङै गिदिङै गिदिङै गिदिङै माने सानथ्रिफ्रा बिदिनो गालाङै गालाङै आखाइ हमलायनानै थायो नालाय आखाइ दैनि माने बिमानि आखाइनिफ्राय गालाङै गालाङै दांहैयै दांहैयै बेहायनो माने ओ खेलानिफ्राय बायहेरायावबो जागोन सोरबा थागोनबो सोरबा मोनहैगोनबो बिदि जायो आरोना गिदिङै - गिदिङै जेब्ला जोबथायाव ओ बिमानि माने जिथु बिमा रानि होनो जोङो बिमा रानि बिमा खियानो बुंजायो बैनि माने फाला सफैयो। जेराव हारसिङै बियो खारनानै बै जायगाखौ दांहैयोबा देरहागोन दांहैनायनि सिगां जुदि गुबुन हान्जानि सानथ्रिफ्रा रानि खौ दाङो अब्ला जेनगोन आरोना बेनो आरोना ओ मोन माने मोननैबो फालायाव बिदिनो आरो ना। जायनि हान्जाया माने रानिया बैखौ दांहैनो हादों बेनो देरहागोन जायनि आं हान जायाव माने रानिया दांहैनो हायाखै बेनो जेनगोन आरो दा आरो ओरैबो थायो माने बै सान्थ्रिफ्रा मा साबैसे सानथ्रिफ्रा बै जायगाखौ दांहैनो हादों माने बे बेखौ माने सानो आरोना साबैसेया जायना बांसिन थांहैनो हादों बेनो
औ औ औ बुजिबाय नोंथां बुजिबाय औ औ। थेंकिउ नोंथां बे बाथ्राखौ खोन्थाहर माने आं उन्दैयावहाय एसे एनै गेलेबाय किन न्थु एथबां माने गोसोआव गैजोबब्ला माने बे खेलाखौहाय दा। नोंथाङा दा माने खोन्थाहरनानै माने दा गोसोआव फैजोबबाय माने। बिदि गेलेनायमोन माने माखासे गेलेनायफोरखौ माने गोसोआव फैफाबाय। बेनि थाखाय थेंकिउ। ओ नोंथांनि बे खोन्थानायजों माने गोबां सोलोंबाय माखासे। मोनथियैखौ मोनथिबाय माखासे दाब जानायफोरखौ औ दे दे